हेलौ
औ
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
ओङो आंनोंनाव मोनसे सोंथि सोंनोसै
औ औ औ
बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ मोनथियोना नोंथाङा
औ मिथियो
मा मा गोलैयो
जोंहा सबाय सबायजों दाउ
अ
अनला ओंख्रि नारजि दोलो
औ
बेफोरनो बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बुंनो हायो आरो नाफाम न नाफाम नाफाम बाथोन
औ आरो बेफोर बेफोर ओंख्रिखौ माबायदि संनाय जायो आं सोंनो हागोन ना दा नारजिखौ नारजिखौ माबायदि बिदि सङो
नारजि दोलोखौ ना जो नारजि दोलोखौ बेवहाय गोदोनिफ्रायनो जोहा खारै बाहायबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों नारजि दोलो नारजिया जोंहा फाथोनिफ्राय जायो नङा होनबा गिबि जों फाथोखौ फोराननानै बेखौ गोदान खालामनानै जोंहा फाथोआ जेसांनो गोरान जागोन एसेबां जोंहा गोखा जागोन बे फाथोखौ गिबियावनो खारैजों एवग्रोना लानांगौ गेब्ले जासिम बेनि उनाव जों नारजि दोलोथ' जों अमा बेदर होनानैसो जाखायो नङा होमबा थ' जोंहा बे बे खौ गेब्लेहोजासिम एवग्लिना लानानै दै दै बुरजा होनानै गोदौ होनांगौ। ओमफाय जोंहा अमा बेदरखौ जोंहा एवना लादो मस्ला मस्लि होनानै बिनि उनाव बेखौ जेब्ला नार्जि दोलोआ मोजाङै गोदौवै गोदौवै मुजियो अब्लाथाय जोंहा अमा बेदरखौ होसन ना होबानो जोंहा नार्जि दोलो ओंख्रिया मोनो।
औ औ।
ओ नोंथाङा ओ सबाय आरो साम'नि सायाव बुंनो हागोन नामा? माबायदि संनाय जायो?
सबाय ओंख्रिखो
सबाय आरो साम'
अ अ नांगो। ओ आं फोरमायनोसै। सबाय ओंख्रिखौ माबायदि संनाय जायो। जोङो सबायखौ सिगाङावनो सोमनानै लाग्रोनांगो। बेखौ सोमनानै जेनेबा माने थाब मोननायाव एसे माबा जायो आरो सबायखौ सोमना दोननानै जोङो
औ।
खारैजों गिबियाव रुग्रोना लानांगो। रुना लानानै ओमफ्राय जोङो बेखौ जेसां हायो एसां संनो खारै होनानै संनांगौ आरो माने फोमोनना लाग्रोनांगो। आरो बेयाव जोङो नाजोंबो जाजायो। दाव बेदर जोंबो जाजायो। ओरैनो बेखौ आलुजोंबो जाजायो आरो। आरो बेदरजों जायोबा बेदरखौ जोङो मोजाङै एव फ्रामना लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव खारैजों जोङो रहायखांनायनि उनाव बेदरखौ होनांगौ। होनानै बेबाय बिदिनो मस्ला मस्लि होबाय फालौ संख्रि होनानै मोज मोजाङै फोमोननानै जाजायो आरो।
औ औ
आरो आं नोंनाव मोननैसो सोंथि सोंजाबावगोन नामा?
औ सोंनो हागोन।
ओम दाथ' जोंना औवा मेवाइ जानायनि सिजेन नङा
औ
जों औवा मेवाइखौ माबायदि आसार खालामनानै जायो बेखौ फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन जोंहा औ औवा मेवाइ खौ मोजाङैनो बिनि सुमुखौ गारना ला ग्रोनानै बेखौ मोजाङै एसे हा हासानिखौ हास्रो हास्रो हानानै खोमोनखौ गैयि बायदि खालामना लाग्रोनांगौ
औ
ओ फिसा फिसाबो हानो हायो, बेखौ गिदिर गिदिरबो हानो हायो। जा बायदि ओ महराव जानो गोसो जाबायदि बेसेबां गिदिर जानो गोसो बिदि महराव हानानै बेनिफ्राय ओ ग्लासनि बयाम एबा प्लास्टिकनि बयामाव बेखौ थुम थुम सोनांगौ। सोनानै ओमफ्राय बियो हा रसिंनो दै ओंखारखायो नालाय बेखौ बिदिनो दोननानै ओ औवा गो खै जानाय जायो आरो।
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम। आरो माबाफोर सोंनो गोसोबा आंनाव
औ मा होनो ओ नोंथाङा मा होनो ओम सजना ओंख्रिखो माबायदि संनाय जायो बिनि सायाव
अ अ सजना फि थाइखौ
सज'ना बिलाइ
औ बिलाइखौ सजना बि लाइखौ जोङो बांसिन खारै मैगङाव जानाय जायो आरो खारदै खारै होननानै बेखौ जोङो बायदिसिना बिलाइ खादथिंनानै बेजों होफानानै संनाय जायो खारै ओंख्रि ओ ओ जों खारदै खारै जायोबा बेखो मा होननो नाफोरजों संनानै जानांगौ आरो बे बिलाइखौल' जोङो संनानै जायोबा माने बारा थावनाय मोना तारमाने बेलेग बेलेग बिलाइ खादथिंनानै होफानांगोन जों जेरै जारि बायदिसिना लाइ लाफ फा इफोरजोंबो होजागोन आरो ओरैनो जों दुब्लिफोराव माबायदि बायदिसिना मैगं थाइगं मोनो बेफोरजों खाबथिंनानै जों बेखौ होफानांगौ आरो ओंख्रिखो बेयो बां सिन थावनाय खालामो माने
उम
ओ नाजों खारदै खारै जायोबा गोबां थावनाय मोनो आरो आरो माबाफोर सोंबावगोन
औ जोंहा बर'फोराथ' ओम बिब्दिनो हाग्रानि बिफां लाइफां बे लाइफांफोरखौनो जोंहा बांसिन जायो नङा होमबा मिथिंगानिफ्राय मोननाय गोथां मुवाखौनो जोंहा जायो। बेयावहाय जोंहा मुलि हारिनि लाइफां महरै जोंहा म माबायदि मैगंखौ जोंहा बुथुमनानै जायो बर'फोरा बेनि फारसे बुंनो हागोन नामा? औ जाय जोंनि देहायाव मोजां खामानि मावो
औ औ जोंङो बर'फोरा बांसिन खाथिंनाय ओंख्रिखौनो जायोना। बेनि सायाव जोंङो बांसिन जोंनि देहाया गोग्गो थायो जों बायदिसिना खा थिंनाय ओंख्रि जायोब्ला मिथिंगायारि बेसाद बा जेबो केमिकेल होयै होनानै फैदेरै हाग्रानि बेफोरबायदि मैगं थाइगं जानानै मोजां मोनो। बर'फोरा बेबायदिनो जोंङो हाग्रानि बायदिसिना मैगंखौ माने जों मानिमुनिफोरखो मुलियाव बांसिन बाहायनाय जायो होमबा हाग्रानि बेफोरबायदि मुलियाव बाहायनाय आरो बे मानिमुनि आरो जारि आरो मा होनो
हेलौ औ
अ नोंनि नोंथांनि माबाखौ आवाजखौ मोजां खोनायाखैमोन
औ आंङो नोंथांनि आवाजखौ आंबो मोजां खोना फैयाखै
आं मानि सायाव बुंदोंमोन मुलि हारिनि मानि मुनि जों बेफोरबायदि जारि आरो बे दुब्लि बेफोरखौ हाबथिंनानै जों जायो बेफोरबायदिया जोंनि देहायाव मोजां खालामो माने मुलि हारिनि मैगं होनबा जों बेफोरखौनो बुंनांगोन आरो नोंथांनाव मोननैसो सोंजाबावगोन नामा।
औ सोंनो हागोन।
जोंङो अमा बेदरखौ जोंङो आसार बानायनानै जायो नंङा होमबा।
औ।
अमा बेदरखौ माबायदि आसार खालामो नोंथाङा। फोरमायनो हागोन नामा।
औ हागोन जोंहा। जोंङो। ओ। गोजान गोजानाव थाबाय जायोब्ला सुबुंफोरा जोंहा जायगानि मेगनजों नुनाय। अमाया। साबसिन जायो नंङा होमबा जायनि थाखाय। जोंङो बेखौ दोनथुमनानै जानो मोजां मोनो।
उम।
जोंहा अमानि आसारखौ गिबियावनो अमाखौ मोजांङै रुनानै लाग्रोनांगौ बेनि। ओमफ्राय बेवहाय आसाराव। जोंहा गोबां मस्ला होनांगौ गोनां जायो मस्लाजोंसो जोंहा आसारा। ओ गोथावा फैयो। थावनाया फैयो बेवहाय जोंहा बानलु गोरान दुन्दिया मस्ला संख्रि जोंहा भिनिगार होब्ला गोबाव सम थायो ओमफ्रायो। दा। पासफुरन सट। आमफ्रायो जायो। मिथि दाना आरो काल जिरा बेफोरखौ होनानै जोंहा मोजांङै एवदबना लानानै बेखौ। देनांगौ मिस मिस देनानै।
औ।
जोंहा बे अमा बेदरखौ एसे थाव बुरजा। बुरजा थावाव। बेखौ फिसा। फिसा जेरै रुनानै लादोंमोन ना। जोंहा अमा बेदरखौ बे अमा बेदरखौ फिसा फिसा हानानै एबा गिदिर गिदिरैनो बे थावआव एवना मोजांङै एवनानै। एवख्रेबथानानै लानांगौ। जे दैया जोबनानै बे। थाव। थाव मोनजासिम। ओमफ्राय फिसा फिसा जाबाथाय। जायगा बेनि उनाव जोंहा बैयो मस्ला देना लानायखौ बेयावनो होसननानै मोजाङै एवफिननांगौ बेनिफ्राय जोंहा भिनेगार होबाथाय गोबाव सब ओरैनोथ जोंहा सब तासेसो जा- जायो बिनि उनावबाथाय जोंहा गाज्रि जानायनि चान्सा थायो औ बेखौबो जोंहा सप्तासे दोननानै जानो हायो आरो
ओं गाज्रि जायै बायदि बा मैखुन बेरै बायदि बेखौ होनो हायो आरोना अब्ला नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
आरो माबाफोर सोंथि खालामनो दंबावोमोन नामा
हेलौ
औ